नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां।
औ औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय। खौ जासिहरग्रोबाय नोंथांनो।
औ नोंथां नोंनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायखौ जासिहरनाय थाबाय।
होमबा नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ नोंथां।
औ औ औ मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै आं नोंथांनो माने फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा माने औ सम। दिरुननो हागोन ना?
औ सम होनो हागोन नोंथां। औ नोंथां आयदाखौ लानो हागोन। ह
औ आयदाखौ होनबा जौ संनाय माने जौखौ मारै सङो ओमफफ्राय जौ जौ संनायाव' होनाय बे निसा बुस्थु होनाय माने एमावखौ बोरै देयो बिनि बागै सावरायसै नामा नोंथां।
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ औ होमबा नोंथाङासो फोरमायो होगनो ना आं फोरमायनानै होगोननो नोंथांनो।
नोंथाङानो फोरमायग्रोजागोन दे नोंथां
फोरमायसै ना नोंथां औ औ जौखौ माने मोनसे सिाहा बुस्थु होननानैबो मिथियोना नोंथां
औ नोंथां
माने निसा बुुसथु होननानैबो मोनथियो आरो बेखौ जोङो माइ गनायाव जेनेबा खामानि मावनायफ्राव मेंगानाय टाइमाव ओैनो थानाय टाइमाव लों होग्रा होननानैबो मिथियोना औ औ माने जों मोनायाव औ ज थानाय टाइमाव ओरैनो रंजानाय खुसियै जेनेबा बिदियै माने लोङो आरो ना औ औ औ माने बांद्राय बाहायो अब्ला बेखौ गाज्रियाव लांनाय जायोना आरो ना
औ नोंथां
औ औ होनबा जौखौ बोरै सङो खोन्थानोसै नोंथां औ फार्स्टआवनो जोङो औ सिगाङाव जोङो जौखौ सोंनो थाखाय एमाव नांगौ गोनना नोंथां
औ नोंथां एमावखौ नांग्रोगौ जोंनो
बे एमावखौ जोङो देनानै लागोरो आरो ना
औ औ नोंथां
होनबा एमावखौ बोरै देयो खोनथागसो ना नोंथां
औ नोंथां एमावखौ बोरै देनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा खोन्थाग्रोजागोन बा सावरायजागोन
औ औ माने एमावखौ जोङो सिगाङावनो एमाव बिफां दंना
औ नोंथां
औ औ बेखौबो जोङो खानानै माने उनग्लिनानै लायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ औ अनग्लिनानै लानानै मा होनो बेखौ माने नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ फोरमायजागोन नों
औ औ एमाव देनायखौ माने
औ औ नोंथां
औ औ
एमावखोहाय जोङो बोरैहाय बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै आङो सावरायनोसै होमब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथाङा ओ नोंथाङा जाहाथे मोजाङै मिनथियो नोंथांनो फोरमायनोसै आङो एमाव जाय हेलौ जों जौआव बा फेग्रा मुवा माने जों बाहाय जायो जौखो बानायनो थाखाय एमावखौ बोरै बानायो? एम- एमाव खौ जोङो बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो। माइरं माइरंख हाय जोङो सोमनानै दोनग्रोनांगौ नोंथां माइरंखौ सोमनानै दोननानै जोंनो। बे एमाव बानायनो थाखाय मा-मा? नांगौ बे मुवाफोरखौ मा बेसाद नांगौ बे मुवा बा बेसादफोरखौ जोङो खाग्रोनानै। बा नागिरनानै लाग्रोगोन नोंथां। बुथुमनानै लाग्रोगोन गिबियावनो जोङो एमाव बिफां जायखौ। खौ एमाव बिफां होनो जोङो। बे एमाव बिफांखौ जोङो ओ-नागिरनानै बा खानानै लाग ग्रोनांबाय। बिनि उनावहाय जोङो। गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौ होनाय जायो नालाय नोंथां। खान्थाल बिरदाय, आनारस बिलाइ, दंफां राखेब जायखौ बुङोबा सिनिमुरि होननानैबो मिथिनाय जायो बेखौ जों लाग्रोगोन बा आरो दिंखि या ओम जायखौ जोङो दिंखिया होनो बिस गोनां दिंखिया। बेखौबो होनाय जायो। नाथाय, बेखौ होयाआ मोजां होननानै जों मिथिनाय जायो। बेनिखायनो जोङो एमाव बिफां, खान्थाल बिलाइ, आनारस बा सिनिमुरि बेसोरखौ जों बुथुमनानै लाग्रोबाय बा बेखौ नङाबाबो एमाव बिफां गोजाजोंनो जोङो एमाव। फांनि बिलाइ गोजाजोंनो जोङो, देजायो नोंथां। जोङो खान्थाल बिलाइ, थिनि मुरि जायखौ बुङो आरो आनारस बिलाइ बिसोरखौ होनाया मा गोदै जानायनि थाखै। जौ बिदैया जाहाथे गोदै जायो बिनि थाखाय होनाय जायो जोङो बेखौ बुथ थुमनानै लाग्रोनानै मोजाङै सुनानै लानानै फोरानगोन नोंथां। जाहाथे बे बिलाइफोराव बायदिसिना एम्फौ एनला बायदिसिना गाज्रि बुस। उ-दङबा बे बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै साफा जानायनि थाखाय जोङो बेखौ सुनानै फोराननानै लाग्रो। गोन नोंथां आरो जाय माइरंखौ जों सोमनानै। दोनदों नोंथां बे माइ रंखौ जोङो मोजाङै साब फायै सुनानै लाग्रोगोन नोंथां। मो-मोजाङै‌। सुनानै लानायनि उनावहाय जोङो। दसे समनि थाखाय बे माइरंआव थानाय दैफोरा जाहाथे। गलाङो देनायाव आथा-आथ। था जाया बिनि थाखाय जोङो दसे समनि थाखाय बेखौ बे गरं गोनां जेरैबा खेरखाफोराव सुखांनानै दोनगोन जेंगाय बा खेरखाफोराव सुखांनानै दोनगोन नोंथां। माइरंखौहाय बिनि उनावहाय जोङो। उवाल बा दिंखि बिसोर मोननै खौ जोङो देना-देजायो आरो नो।
औ औ
जोङो बे माइरं सुखांनानै दोननायखौ जोङो देगोन जोङो डाइरेकयैनो ओ माइरं आरो बे बिलाइफोरखौ जोङो होनानै देफा। देरोजायो माने खनसेनो जमा होयो। देजायो नोंथां जुदि जोङो बिदि देयाब्लाबो जोङो बे। बिलाइफोरखौ देग्रोनानै लाजागोन बा जोङो माइरंखौ देनानै लाग्रोजागोन आरो नोंथां।
औ औ
बेखौ देनायनि उनाव मोननैखौबो बेखौबो बेखौ। खौबो जुदि देग्रोनानै लादोंबा बे देग्रोनानै लानाय मोननैखौबो जोङो उवालाव आरो खनसे दैेफिननांगोन नोंथां जुदि बिदि गुबुन गुबुन। नै देयाब्लानो देयाबालासिनो। जोङो मोननैखौबो होफानानै देयोब्ला। उनावहाय जोङो बेखौ लगायनांगौनि गोनांथि गैबावला। उवालाव दोन-होनानै मोननैखौबो बिनिखायनो जोङो बिलाइखौबो माइरंखौबो होनानै दै। फाखायो नोंथां बेखौ देखांनायनि उनाव मोजाङै देनानै जोङो सालिना। लागोन सालिनानै जाय। बिलाइफोरा गेब्लेयाखै माइरङा गेब्लेयाखै बेखौ जों मोजाङै। देनानै लाफिनबावगोन नोंथां। बेखौ मोजाङै देनानै लानायनि उनावहाय सालिनानै लानाय जायखौ जों सालिनानै लादों बेखौ नोंथां दै होनानै मोजाङै फिथा बा लारुफोर बदिहै जोङो बेखौ लगायनाय जागोन आरो ना नोंथां। मोजाङै दैजों गलायनानै सिथमनानै नानानै बेखौ जोङो लारु बा फिथा बायदि दाब्ले दाब्ले बा लारु बिदि जोङो फिसा फिसाहाय लागोन आरो बानायनानै। गासैखौबो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै। जिसाफोराव दोनगोन आरो आरो बेयाव जाह जेबो बानो हायिनि बिखौ जोंङो मोजाङै। सोबनानै दोनगोन नोंथां। जाहाथे बेखौ जोङो सानदुङाव होथ'वा नोंथां न' सिङाव सोनानै दोनथ'गोन जोंङो। जायखौ बुङो बारा बा मुथ्रिनाय बेफोरबायायदि। गुफुर गुफुर मोजाङै बारखाङो बेनि थाखाय जोङो।
उम उम उम होनबा औ होनोमबा आङो जौखौ बोरै सङो बेखौ खोन्थाफिनसै नोंथांनो औ औ औ जोंथिंनि जौखौ सिगाङावनो जोङो माने माइरङा माइरंनिफ्राय जोङो एंखुरखौ सालिख'नानै लागोरो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बे एंखुर सलिखौ लानानैखौ जोङो। संनानै लागोरो माने ओंखाम बायदि औ औ संनानै लागोरो संनानै लाखांनायनि उनाव ओंखामा मोनबा। बेखौ जोङो। प्लास्टिक होनो ना। प्लास्टिकखौ गुवार बनानै। एबा संग्राफ्राव। माने बेखौ एर'नो आरोना नोंथां एरननानै। बेखौ। हानै हानै माने सिफ्रुनानै लायो आरोना नोंथां। औ। अ बेखौ सिफ्रुनानै लानानै माने सिफ्रुजोबो आरोना बेखौ। सिफ्रुजोबनानै माने बे खौ गुसु जाहोनानै बे एमाव होनो ना बे एमाव नों खोन्थानाया बेखौ। औ बेखौ माने फुननानै दोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै गोजां बोथोरा गोजां बोथोरावथ' माने थाब जाद'आ ना नोंथां। गोबाव टाइम नांगौना माने बिदै होनो थाखाय गरम जानो थाखाय माने जौआ। औ गोजांबो थोराव जोङो बेखौ एमावखौ फुननानै दोननानै साननै एबा सानथामनि उनाव जोङो मोनसे बाल्थिं एबा बथलफोराव सोनानै दोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
आमफाय गोजांबो ओ गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरावथ' गरम जायोना नोंथां। गरम जानायनि थाखाय गरम जाबादि बियो बिदैया गयोना नोंथां। जौवा। औ बेखायनो जोङो थाब हरसे एबा सानसे एबा हरसेनि उनावनो जोङो मा होनो बेखौ सोनानै लायो आरोना नोंथां। औ ओ। सोनानै ला नानै जोङो सानथाम एबा सबथा खनसेफोरनि उनाव जोंङो बेखौ नायनाय जायो आरोना नोंथां औ गोबावबो दोननो हायो आरोना नोंथां बे खौ। माने बोसोरसे बिदिनो बोसोरनै बिदिनो गोबाव फिसिनानै दोननो हायो माने जौखौ जेसेबां गोबाव दोनो एसेबां मा जायो गोदै जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ बेखौ जोङो मा होनो गिसि जौ होननानै बुङो आरोना नोंथां। बे निफ्राय ओंखारनाय बिदैखो खौ जोङो गिसि होननानै बुङो। आरो दंबावो जोंना गोरान गोरानखौ जोङो मा खालामो बे जायखौ होनो बे ओंखाम सोमनानै दोननायखौ बथनाव सोननानै दोननायखौनो जोङो मा होनो मावो आरोना नोंथां बे मावनायाव जोङो औ बाहायो अराव माने गोजौआवबो दै होनानै दोनो आरोना बथन आरो बे बथ'ननि गे मोन थाम थाखो मावनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ गे गोजौथाराव मोन से दै होनानै दोनो आरो गाहायाव मोनसे दोस्राव होनो जा जोङो जायखौ दोस्राव दोस्रावनि सिङाव आरो मोनसे दो दोननाय जाबावयोना आरो दो फि दा औ ओमफाय गोजौआव मा होनो बथनाव दै होनानै दोनो आरो बेखौ बेनि जिं जिङाव माने माने माबा खप'आ ओंखारारिनि थाखाय जों मा खालामो जिं जिङआव सिथ्रिजों फानफ्रेनानै दोनो आरोना नोंथां अ फानफ्रेनानै दोननानै माने दैखौ बे गोजौनि दैखौ बुंजासे होनानै माने अरखौ सुना होनो होयो आरोना नोंथां औ अरखौ सुना होनानै माने दैया दुंबा बेखौ जोङो गोदान दै होफिनो आरो ना नोंथां बेखौ खांनानै बिदिनो खेबथामसो एबा खेबब्रैसो खालामनायनि उनाव जोङो बेनि सायाव दोननाय दैखौ बोखार जोबनानै बै सिङाव दो फिसा दोननाया बेनिफ्राय जोङो खफ' ओंखारबोनायखौ माने मोनो आरोना बेखौनो मा होनो जोङो जौ गोरान होननानै बुङो आरोना नोंथां औ औ बेयो माने गोसा जायो आरो ना नोंथां औ जौआ मोननै रोखोम जायोना गिसि जौ आरो गोरान जौ औ औ बेखौ जोङो बिजिनिफ्राय मोनो आरोना नोंथां औ औ अ होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नोंथांनिसिम सावरायफानायनि थाखाय आंजों औ औ औ औ दे होमबा साबायखर नोंथां ओम औ औ दे